औ खोनादों लोगो
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
दे होमबा जोङो दिनै बोथोरनि खौरां रायलायनोसै
औ औ औ जागोन दे
दा जों नुबोदों जे बोथोरा दिनै गोबां बेबायदिनो बारिबोबाय थादों गरमनि सायाव गरम जाबोबाय थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि सोमोन्दै जों सुंदयै जोंङो सावरायगोन
औ नंगौ
सुबुं माहारिया थांना थानायाव बे बोथोरा जोंखो गोबां मा खालामदों बे साननैसो गरम खालामनानै जेनेबा थानो हायि बेदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन गुबुन जायगा फोरावबो बेबायदिनो फरटि सेलसियास फरटि फाइभ सेलसियास बेबायदि थांनायखौ ज जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा खस्थ' ओ जानो गोनां जादों जों बे खौ नुनो मोनदों बेनिखायनो नोंथाङा बोथोरनि सोमोन्दै मा बुंनो सानदों एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ गोबां बिदिनो दाब दाब जायगाफोराव ओ बिबदि गरमा गोबांनिफ्राय गोबां जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो जारिमिनाव नायब्लाबो जोङो नुनो मोनो बोस सोरे माने बेबिदि गरमा बारि बोनायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बांसिन स फ्राय बांसिन दिनै बोथोराबो बहुद गरम आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जागाफोराव बिदि गरमनि थाखायनो गोबां बिदिनो बेराम आजार जानायखौबो जोङो नुनो मोनदों। खोनानो मोनदों बेफोर गरमनि थाखैनो जादों आरो जोंङो नुनो मोनो गोबां बेबिदिनो आबादारिफोराबो नोंगौ सान्दुंखौ नांगौ गरम बेखौ नांगौ आबाद खालामनायनि थाखाय नाथाय बेनि ख्रुइ बांसिन जानायखौ जोंङो नुनो मोन्दों। आरो बेनिखायनो आबादारिफोरा गोबां बेबिदि खस्थ'आव गिनांनायखो जोंङो नुनो मोनदों। बिदि फोथाराव थानानै बिदि खदाल जावनो बा हाल एवनो बिदि गोब्राब जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों। नोंथांङा आरो माफोर बेनि स सोमोन्दै बुंनो सानो नामा?
औ दा जों नुदों जे दिनै बे समाव बे बोथोराव बे समाव खेति मावनायनि बोथोर दिनै बे बोथोराव जुदि अखा फैयाब्ला दिनै जोंनि माइ गायनानै जाग्रा आबादारिफोरा गोबां खस्थ' मोनगोन। आरो खस्थ' मोननायनि मोननायनि लामायाव थांगोन। ओ जेब्ला जों बोथोरखौ नायो अब ब्लानिया जों नुनो मोनो अखा फैयै अखा फैयाखै बोथोरा खरां जादों आरो सान्दुंआ बेसि जादों मानसिफोरा थानो हायाखै बेबायदि जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो बोथोरा जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट मोजां आरो जोंनो नांगौ बे बोथोरखौ बेनि खायनो बे बोथोरनि गेजेरजोंसो दिनै जोंनि आ बर'फोराव-बर'फोरनि गेजेरावबो आबादारिफोरा ओ मोजां अखा मोनोब्लासो बे अ बोथोरनिफ्राय मोजां अखा मोनोब्लासो माइ आबादफोरखौबो गायनो हायो। बेनिखायनो बे बोथोरखौ जोंनि आबादारिफोरनो नांगौ मानो होनब्ला गोबां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदिनो आबादजों जानाय दंङ मानो होनोब्ला दैनि समाव दै मोजां मोनाब्ला बेनि मोनाब्ला बेनो ओ जोंनि आदाब आबादारिफोरनि थांना थानाय राहा लामाखौबो ओ बिसोरो ओ गोब्राब जागोन बेनिखायनो बे बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद ओ मैल'बान बेनिखायनो बे बोथोरखौ जोंङो नांगौ आरो नोंथांङा माबाफोर बुंबावगौ नामा बो-बोथोरनि सायाव?
औ नंगौ थारैनो नों बुंनाया ओ नोंथां बुंनाया सैथोआनो। दिनै जोंङो बे बोथोरा जे गोबां बिदि बोसोरे बोसोरे गरम दुंहाव बिदि जाबोबाय थानाय बांबोबाय थानायखौ जोंङो मोननो हादों। जों बेखौ होबथानोब्ला जों थारैनो ओ माखासे खामानिफोर मावनो नांगोन थारैनो दिनै गोबां बिदिनो हाजो हालाफोराव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ गो बां बिदिनो दानफायगासिनो दंङ। जानो हागौ बेनि बे फोरनि थाखै बेफोरो गरमा। बांसिन बांबोबाय थादों। जानो हागौ। अ आरो। जोङो दिनै बेखौ एसे खमायनोब्लाथ। थाइनोब्ला। जोंनि मि- थिंगाखौ जोङो अननो नांगोन। अनसायनो नांगोन आरो लोगोसे। जोङो बिफां गायनाय बिफां गायनायखौ जोङो थारैनो गोसो होनांगोन। जोंनि न'खर- फ्रा। जोंनि रायजो-। फ्रा ओनसोलफो- राव जोङो बिफां गायनो बेबायदि। थांखिफोरखौ। लानांगोन नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो बे गरमखौ होबथानायनि थाखै
औ आं नोंथाङा जे बुंदों बियो जोबोर ओह मुल्यबान बाथ्रा दिनै जोंनि ओह सुबुंफोरा बे ओह बिफां लाइफांखौ गायनाया खम जानायनिखायनो दिनै बोथ बोथोरफोराबो बेबायदिनो गरमनि सायाव गरम बेबायदि जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोंनि सुबुं मा हारिया जुदि जोंनो मिथिंगायारिखौ मोजां नांगौब्ला जोंनो थासारिखौ मोजां नांगौब्ला जोङो मा खालामनांगोन। जोङो बे बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगोन अब्लासो बिनिफ्राय जोङो मोजाङै थाजिमहै मिथिंगायारिखौ जोङो सोरजिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गरम जानायनिफ्राय रैखाथियाव मोनगोन। आरो जोंनि गेजेराव ओह जि गरम जादों बे बोथोरा बेफोरो बेफोरनिफ्राय जोङो खारगनो हागोन दिनै जोङो नुयो सिटि फोराव टाउन एरियाफोराव नायोब्ला गोब गोबां बेबायदिनो बोफां लाइफां गैयिनि थाखाय गोबां गरम जायो। बोथोरा बेनिखायनो। जोङो बांसिनै बांसिन जोङो जुदि बिफां लाइफांखौ जुदि जोङो मोजाङै गायनानै होयोब्ला बे बिफाङा जोंनो। ओह मोजां थासारिखौ लाबगोन आरो जोंनो मोजां मिथिंगायारि समायनायखौबो जोंखौ नुहोगोन बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ मोजाङै गायनांगोन। अब्लासो जोंनि बोथोरफोराबो। मोजां जागोन आरो जोङो बिनिफ्राय मोजां थासारियाव थानो हागोन आरो। नोंथाङा। बोथोरनि सायाव माबाफोर बुंबावनो दं नामा?
औ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो दिनै जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो नांगोन आरो गायब्लासो जोंनि मिथिंगाया थारैनो समायना सोमखोर महर लागोन। आरो जेब्ला। सोमखोर महर। लागोन अब्ला जोङो नांगौ बायदिओह अखाफोरखौ जोङो मोननो हागोन। आरो अखा मोनब्लासो जोंनि आबादारि फोरा गोसोबायदि आबादफोरखौ मावनो हागोन। आरो जोंनि हाफोरा थाजिमै थागोन हास सार मोननो हागोन। दिनै ओह जोङो बिफां गायनानैल जोङो दिनै थाबाल जाया बिब फांखौबो जोङो दिनै। ओह जोथोन लानो नांगोन। माबायदियै जोङो दै होनांगौ। माबायदियै जोङो हासार होनांगौ जोङो बेफोरखौ जोथोन लानो नांगोन। बेफोर गासैबो। जि बिबान बे बिबाना जों गाव गावनो जोङो बाननो नांगोन सुबुं माहारिया। अब्लासो जोङो दिनै। बयबो बे गरम जानाय रैखाथि बेखौ जोङो मोननो हागोन आरो लोगोसे बेराम आजार जानाय बेफोरनिफ्रायबो जों एसे रैखाथि मोननो हागोन। दिनै गो बां जिब जुनारफोरा गरमनि थाखै बा गुबुन गुबुन बेरामाव बिदिनो गोलैनो गोनां जादों। आंखिस सुबुं माहारियाबो दिनै गोबां बिदिनो ओ सिक्किमनि जि बिगुरनि जेंनाफोराव बि बेराम आजाराव गोलैसोना थानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो जेब ब्ला बेफोर दंफां गायनायाव गोसो होगोन अब्ला जोङो थारैनो बेनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। नोंथाङा आरोबाव बे बोथोरनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंबावनो सानदों नामा?
नंगौ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जोङो जोंनि ओ जिउआवबो आरो जोंनि जायगायावबो जुदि जों मोजां थासारिखौ नांगौब्ला आर मोजां बोथोरखौ जोंनि ओ जिउआव नांगौ ब्ला जोंनि जायगायाव नांगौब्ला जोङो बे बिफां गायनायखौ जोङो गायनांगोन आरो साब सिखन लाखिनांगोन आरो मोजाङै जोङो नांगौ जानाय हासारफोरखौ होनानै फेदेरनायाव जोङो जोथोन लानांगोन अब्लासो जों बेफोर ओ बेमार आजारनिफ्राय ओ जोङो जोंनि जिब जुनारफोरखौ जोथोन लानायनिफ्राय जोङो गासै बिथिङावबो जोङो रैखाथिखौ जोङो होनो हागोन। बेनिखायनो जोंनो बोथोरखौ जुदि मोजां नांगौब्ला जों बे फोर एरियायावबो जोङो मोजां खामानिखौ मावनांगोन आरो जोंनि जायगायाव दिनै ओ बिफां लाइफांआबो खम जालाङोब्ला दिनै जिब जुनारफोरनोबो जाहोनो थाखाय जोङो मोननाय नङा आरो जिब जुनारखौबो जोङो ओ फिनो थाखाय हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो ओ बोथोरखौबो मोजां नांगौब्ला बेजों लोगोसे जोंनि ओ थांना थानायनि राहा जि जिब जुनार बेफोरखौबो जुदि जों मोथाङै फिसिनोब्ला जोंनो मा नांगोन बोथोर खौ मोजां नांगोन। बेनिखायनो जोङो बिफां फोरखौ गायनानै मोजाङै जोङो साब सिखोन लानांगोन अब्लासो जोङो बोथोरखौबो जोङो मोजाङै मोननो हागोन।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बा थ्राफोरा थारैनो सैथो आरो लोगोसे जोङो बिफां गायब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो। जों अक्सिजेन बेबायदिनो कार्बन डाइ अक्साइड जोङो बेफोरखौ मोननो हागोन आरो जों सुबुं मा हारि आरो जिब जुनारफ्रा मोजाङै थांनानै थानो हागोन। बेराम आजारनि फ्राय रैखाथि मोननो हागोन। जों बिनिखायनो जोंनि बोथोरखौ जोङो रैखाथि होनायाव बेयाव जोंहा गोबां बिबान दङ
औ नंगौ नंगौ नोंथांनि बुंनाया सै थो बाथ्रा। जोङो बोथोरखौ मोजाङै लाखिनांगोन जों गावनो साब सिखोनै लाखिनांगोन आरो अब्लासो बोथोराबो मोजां जागोन। अब्ला जों दिनैनि बे रालायनाय खौ जोङो बेयावनो दोनथ'नसै।
औ जागोन दे नोंथां।
दे थेंकिइउ।